हेल' औ नोंथां जों दिनै बिदिब्ला गोदान मोनसे एसे आयदा लानानै सावरायनोसै ना नोंथां
औ नंगौ दे जागोन दे
औ जोङो बिदिब्ला दिनै बैसागु आयदानि सायाव सावरायनोसै ना नोंथां
औ
बिदिब्ला नोंथां आं जागायग्रोनोसै ना
औ जागोन दे जागायदो नोंथां
अ जोंनाथ' बैसागु मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोदोर फोरबो नंगौना नोंथां औ ओ औ माने बयजोंबो मिथिजानाय सिनायजानाय मोनसे फोरबो आरो ना
औ औ नंगौ दे।
ओमफ्राय जोंनि आसामावनो जोबोर माने बे फोरबोआ माने जोबोर मुंदांखा आरो ना औ।
ना
औ बे मोनसे बैसागुआ जोंनि आसामनि आसामनि माने बर' हारिजों फालिजानाय मोनसे उदां बोथोरनि फोरबो।
औ नंगौ।
औ माने जों गाव जों गोदान बोसोरनि जागायनायखौ दिन्थियो आरो ना बे बैसागुआव बे मोनसे। औ बेयाव ओमफफ्राय दोरोङारि मोसानाय देंखो आरो जानाय लोंनायनि रंजानायनि मोनसे सम आरो ना बे बैसागुआ औ
नोंगौ
औ जोंनाथ' बे औ आरो जोंनिया जोंनियालाय बे बैसागो खौ। ओ बर'आवथ' जोंना बैसागु होनना बुंनाय जायो ओमफ्राय जोंना असमिया रावजों असमियाफोराबो। फालियो नालाय ओ बेयाव जोङो बिहु बुंनाय जायो आरोना औ। जोंनिया ओमफाय बे बैसागोनि ओंथियानो जाबाय माने जागायजेननायनो। औ जागायजेननाय औ। बैसागुजों माने जोंनि आबाद मावनायनि मोनसे नागारहायि सोमोन्दो दङ आरो ना? बिनिखायनो बैसागुखौ आबाद बिथायारि फोरबो होननानैबो जोङो साननो हायो। एबा मिथिनो मोनो आरो ना औ बे बैसागो जोंना बैसागो फोरबो आर ना बर'फोरनि माने गोदो गोदाय आबै आबौमोननिै समनिफ्रायनो फालिबोनायमोन। खोनादोंना नोंथां औ जोनाबैस औ बे बैसागुआव जोंना सैथ्र' दाननि जोबथा साननि बैसागुआ माने जागायजेनो
औ।
औ आ
बिदिनो जोंहा बैसागुआ मोननै रोखोमनिबो फालिनाय जायो आरो ना?
औ औ।
मोनसे जाबाय मोसौ ओ मोसौ बैसागु मोनसे जाबाय आरो मानसि बैसागु।
औ ओ जोंना माने ओमफाय औ ओ ओ माने जोंहा औ बो बैसागोखौथ' जोंना गोदो दान मोनसे फालिनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंना माने स्नि सानसिमल' फालिनाय जायो आरोना।
औ नंगौ
ओ
बुंनो थाङोब्ला आरोना जोंनिया ओ बैसागुखौ जोंना बयनिसाय सिगां जोंहा मोसौ बैसागुखौसो फालिग्रोनाय जायो मानो होनबा? मोसौ बैसागुनि खौ जोङो बिदिनो ओ माबोरै फालिनाय जायो होनो थाङोब्ला ब्ला जोङो बेखौ जोङो बैसागु मोसानायनि सानसे सिगां जोङो मोसौखौ थुखैनायनि सानसे सिगां आरोना
औ बैसागोनिफायनो जोंनिया बिदिनो बैसागोनि गिबि सानानो माने जाबाय माने जों बैसागुखौथ' मोननै बाहागोआव माने फालिनाय जायो नालाय मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो ओमफाय मोसौ बैसागुआवलै नोंथां जों माने बैसागुनि गिबि सानानो जाबाय ओ गिबि सानखौनो माने मोसौ बैसागु बुंनाय जायो आरोना औ ओमफाय ओ मोसौ बैसागु माने बैसागु फोरबोनि गाहाय बाहागोनि माने बाहा गो होननानै जोङो बुंनो हायो मोसौ थुखैनायखौ माने एप्रिलनि एप्रिलनि गेजेराव माने सैथ्र' दाननि जोब था सानाव एबा सं संक्रान्ति खालि फालिनाय जायो आरोना नोंथां
उम
औ ओ मोसौ मैसो फालिथायनि सानाव माने बर'फोरा माखासे नेम खान्थिफोरबो फालियो ओ गासैबो मोसौ मैसोफोरखौ दैमायाव लांनानै थुखैहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां बिदिनो मोसौ मैसो थु खैनायनि थाखाय माने माखसे मुवाफोरबो गोनांथि जायो ओ बे बेसादफोर खौ माने मोसौ मैसो फालिथायनि सानसे सिगांनो बुथुमनानै लायो आरो ना ओमफ्राय बेफोर बेसादफोरानो माने जों नांगौ बेसादफोरानो जाबाय ओ जेरै खात्रि बिबार ओमफाय दिग्लि थि औ मोखोना बिबार ओमफाय रायदों फान्थाव औ औ दावा बिबार सबाइ गोरान आरो बायदि रोखोमनि बिबार आरो ना ओमफाय बे बिबार फिथाइ बु थुमनायजों लोगोसे माने माला बानायनाय आरो गासै मोसौ मैसोनो माला गानहोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां ओमफ्राय बेयाव जों जोङो गोसोम हांगार आरो बेसरनि थावजों गलायनानै गोसोम गाबखौ ओ मोसौनि बिखुङाव फोनना होनायखौ नुनो मोनो आरोना
ओ बेबो औवाखौ दाननानै थरथाम औवा दाननानै फाननाय जायो आरो ना
औ ओमफाय बिनि उनाव मोसौ मैसोफोरखौ ओ बिदिनो दिगलिथि लाउथिजों लासै लासै बुनानै मोसौ माबानाय जायो आरो ना मोसौखौ माने लासै लासै बुनाय जायो आरो ना
औ औ माने बुयै बुयै लाङो आरो ना दैमाफोराव
औ औ ओमफाय ओमफाय बे मोसौ थुखैनाय समावनोलै सिगांथ' लावखार थायोमोन नालाय लाव खार गथ'फोर बे लावखार गथ'फोरा माने मेथाइ खननायखौ जों मोनथिनो मोनो आरो ना बिजाबफोराव जोङो औ जेरै बेफोर सल'आनो जाबाय माने मोसौ थुखैनायाव माबानाया खननाय सल'आनो जाबाय माने बिदि आरोना लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हांजा हांजा बिमानि खिथेर बिमानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गिदिर माने इदि गान खनोमोन आरो ना गोदोनि लावखारफोरा औ ओमफ्राय जोंना मोनसे आरो दंबावो आरोना बर'फोरा माने बैसागुआव गोखा गोखै मैगं थाइगं ओ ओंख्रि जानाय नेम खान्थिबो माने बिदि दङ आरोना नोंथां औ बेखौ ओ संक्रान्तनि सान खालिनो खालामनाय जायो आरोना
औ नंगौ
औ बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ औ बेलासि समावनो हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय जायो औ बुथुमना लायो आरो बेफोरखौ बेदरजों नङाब्ला माने ओरैनो संना जानायखौ जोंनो औ
संनाबो जायो फाजाबो जायो खायफाया बिदिनो दै होनानै एसे थेब थेब बिदि जायो आरो ना
औ औ बेखौ जों मैगंखौ गोखा गोखै जानाय ए बिदिनो बुंनाय जायो आरो ना औ ओमफाय बिदिनो माने बे ओंख्रि गोखा गोखै जानायाबो मोनसे ओंथि दङो आरो ना जोंनिया ओ गोदोनि समाव औ बायदि रोखोमनि माने बेमार आजार जानाय फोरा ओ जानायफोराव माने जानायनिफ्राय रैखा मोननायनि औ बिदिनो दोङो आरोना नोंथां
औ
ब
औ औ
ओमफ्राय जोंना ओ माने ओ नोंथां जोंना
औ नोंथां खोनादों